हेलौ नोंथां खोनादों नोंथां
नोंथाङा दा मा खालामगासि दं?
नै नोंथां आं एसे बाहेरायाव बार जागासिनो दङ
ओ
बाहेरायाव एसे जिरायनानै बार जागासिनो दं आं नोंथां
ओ जिरायदों
मोजाङै खोनायाखै नोंथां
दा से
नोंथांनि रायलायनायखौ एसे मोजाङै खोनायाखै नोंथां एसे नेटवर्कनि प्रब्लेम जादों नामा हेलौ
हेलौ नोंथां
औ खोनाबाय नोंथां औ नोंथां औ नोंथां दे रायलाय बुं नोंथां दे रायलायनो हागोन नोंथां रायलायनो हागोन नोंथां हागोन नोंथां हागोन नोंथांनिखौ खिनथु नोंथांनिखौ बांद्राय मोजां फुथिफैयाखै नोंथां नोंथांनि रावखौ
हागोन नोंथां नोंथां मिथिंगायारि मिथिंगा होनोबा जोङो जोंनि मेगनजों सोरगिदिं नुनाय बिफां लाइफां गासै जिब जुनार गासैखौबो जों मिथिंगा होननानै मिथिनाय जायो नोंथां मिथिंगानि सोमोन्दै जों गोबां मिथिनो मोनो मिथिंगायारि सम्पद मिथिंगायावबो गोबां सम्पदफोर मोननाय जायो
मुवा बेसादफोर मिथिंगायारियाव गोबां जोङो जोंनि आसामावबो गोबां बेफोरबायदिनो मिथिंगायारि सम्पद दङ नोंथां बेफोरबायदिनो गं थसेयारि गानदा थावफोरबो मोननो हायो जों मिथिंगायारि सम्पदनिफ्राय
उ
नाथाय बे मिथिंगायारि समपदा सानफा एफा जोंनि आसामनिफ्राय एबा हादरनिफ्राय गोबां सानफा गोमोरलांनो हमगासिनो नोंथां
औ
बेफोरबायदिनो गं थसेयारि गान्दा मिथिंगायारि सम्पदखौबो गोबां फलानफोर एबा सिखारिफोरा गोबां बेफोरखौ गावथारनानै गोबां गावथारनानै बिसोरो फानो नोंथां
बिफां लाइफांफोरखौ मिथिंगायारि सम्फद बिफां लाइफांफोरखौबो गोबां बेफोरबायदिनो दानफायनानै दा नस्थ' खालामबोबाय नोंथां
उ
बिफां लाइफां दानफायनानै गोबां नस्थ' खालामबाय आरो बिफां लाइफां दानफायनायजों लोगोसे जोंनि थानाय थासारि बिदुङा गोबां बां खस्थ' जाबाय नोंथां दुंहाव थासारि सोमजिबाय मिथिंगायारिखौ फोजोबस्रांनायनि उनाव
नोंथांनिखौ एसे मोजां खोनायाखै नोंथां
हेल' नोंथां खोनायाखै
खोनादों नोंथां दे बुं
आरो एसे फोरमायनो हाबावगोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां
फोरमायदो
गोबां जायगाफोराव गुबुन हादरफोराव मिथिंगायारि समपद आरो मिथिंगाखौ गोबां जोथोनै लाखिनाय जायो नोंथां नाथाय जोंनि जायगायाव गोबां मिथिंगायारि सम्पद आरो मिथिंगाखौ गोबां गुबुंले थासारियाव जों नुनो मोनगासिनो दं। नोंथां
अ नोंथां
बेफोरबायदिनो हा जावखानाय हा जावनाय बिफां लाइफां दानफायनाय बिदिनो गोदान गोदान पेग गोदान गोदान फेक्ट'रिफोर खुलिनाय बेफोरजों गोबां मिथिंगाया मिथिंगायाव गोहोम खोख्लैयो नोंथां
बे ओ फेक्ट'रिं माबा माबि खुलिनाय
औ नोंथां। बेफोरबायदिनो मिथिंगायारियाव दैबानाफोरजोंबो गोबां मिथिंगायारि समपदफोरा गोबां लस जालांगासिनो नोंथां।
न' बां दै बानो बुखार जानाय
औ नोंथां। गोबां जिब जुनार मिथिंगानि जिब जुनार आरो बिफां लाइफांफोराबो दैबानाजोंबो गोबां खहा जानायखौ जों नुनो मोनो नोंथां।
उम नुनो मोनदों आंबो बिदिनो खौरां बिलाइफोरनि गेजेरजों
औ नोंथां रादाब बिलाइनि गेजेरजों जों मिथिनो मोनो नोंथां मिथिंगायारि मिथिंगायारियाव नोंथां गोबां जोङो मिथिनो मोनोदि। गोबां सुबुंफोरानो मिथिंगाखौ मिथियालासिनो गोबां नस्थ' खालामो ए बा खहा खालामो नोंथां।
उम नोंथां जों हायोबा मिथिंगायारि सम्फदखौ फोथांसो लाखिनांगौ।
औ नोंथां। मिथिंगायारि सम्पद आरो मिथिंगाया सुबुंनि थाखाय आरो बै बुहुमाव थानांगौआ जोबोद गोनां। थार नोंथां
गोनां गोनां। दा सुबुंफोरा नाय साना हसिया नस्ट' खालाम
औ नोंथां।
दाथ' जों नुनो मोननायाव मिथिंगायारि सम्फदा जोबलांगासिनो आरो गोबां बिफां-लाइफां फोराबो खहा जालांगासिनो
उम। बिदिनो जों मिथिंगायारि समपदफोरखौ फोथांना लाखिनांगौ जोंना सुबुंफोरा नस्थ'। खालामो
औ औ औ नोंथां। बेफोरबायदिनो जेसेनो बिफां लाइफां दानफायो आरो जेसेनो। मिथिंगायाव मिथिंगाखौ जोङो नासयनानै जोङो बिदिनो सुबुंफोरासो बांसिन खस्थ' मोनो नोंथां। आं इयुनाव।
उम सुबुंफ्रा बिदिखौ युनखौ साना हसिया
औ नोंथां दानि सुबुंफोरा बांद्राय बेफोरबायदिखौ थाल लाया नोंथां गाव गावनि। उदैखौल' नायो नोंथां माखासे दुथां सुबुंफ्रा मिथिंगायारि मिथिंगाखौ जेबो थाल लाया आबहावाखौ नोंथां।
उम नोंथां नंगौ बिदिनो सोरबा सोरबा सुबुंफोरा बिदिनो।
औ नोंथां दुथां सुबुंफोर गोबां दं नोंथां आजिखालि
उम।
मिथिंगाखौ जोङो। लाखिनाया गोबां मोजां नोंथां।
उम आबदाल लानांगौ नोंथां बेबो मोनसे जोंनि। समफथिसो नोंथां।
नोंथाङा मिथिगौ नामा नोंथां बेफोरबायदिनो जेनेबा बिफां लाइफां मिथिंगाखौ। सोमखोरै लाखिनाय एफा आबहावा सान माला फालिनाय जायो नोंथाङा बेखौ मिथिगौ नामा?
मिथिनायलाय मिथिगौमोन नोंथां।
औ नोंथां बा जुनाव जोङो बेफोरबायदिनो बिफां लाइफां गायनाय जायो नोंथां
ओम जों हायोबा इसेबां हायो गायनांगौ नोंथां बेफोर दंफां लाइफांखौ
औ नोंथां ओइ दिनखालि जोनि गोबां बुहुम नाङैनो जों बे फोरबोखौ फालिनाय जायो नोंथां नाथाय आथिखालाव रावबो बे फोरबोखौ फालिनाय जाया नोंथां
उम
नोंथांनिखौ बांद्राय मोजां खोनाखै नोंथां
आंना एसे नेटनि प्रब्लेम नोंथां
अ
खोनाबाय नोंथां
खोनादों नोंथां खोनानो मोननायाव नोंथां जोंनि बुहुमाव मिथिंगायारि एबा बिफां लाइफां फरेस्ट बा बेफोरबायदि बिफां लाइफां बागानखौबो गोबां फोजोबस्रांगासिनो होननाय खोनानो मोन्दों नोंथां
उम आंबो नुनो मोनदों नोंथां गाव गावबा-गावनि नि सम्पतिजों गाव गावबागाव खहा खालामना लागासिनो दङ
औ नोंथां
बेफोरबायदिनो सानफा एफा सुबुंफोरा गावनो खस्थ गावनि मिथिंगाखौ नस्थ खालामनानै सानफा एफा खस्थ मोनगासिनो नोंथां गोबां सुबुंफोरा
जेरै दंफां लाइफां दानफायनानै खरां जानाय बेफोर
औ नोंथां आरो बिदुंनि थासारिया बांनाय
उम
गिबिसिनाव बिदिनो गिदिर गिदिर लामाफोर आरो गिदिर गिदिर बिल्डिं गिदिर गिदिर न गिदिर गिदिर फेक्टर्रिफोर बाहायनायजोंबो मिथिंगायाव गोबां गाज्रि थासारि गोहोम खोख्लैयो नोंथां
ओ नोंथां दंफां लाइफां दानफायनानै बिदिनो लामा बानायनाय न बां लुनाय
औ नोंथां बेफोरजोंबो गोबां मिथिंगायाव मिथिंगायाव गाज्रि गोहोम खख्लैयो बेफोरजोंनो सुबुंफोराबो थांनानै थानायाव हां लानायाव गोबां खस्थ मोनो नोंथां आरो जिउ गोमानांगौ गोनां जायो
उम गावनो नस्थ खालामो गावनो खहाबो मोनो नोंथां
औ नोंथां जों सुबुं हारिया नाथाय बे खस्थखौ मिथिया नोंथां सानफा एफा मिथिंगाखौसो जोंनो फोजोबस्रांलांगासिनो नोंथां
फोथांना लाखिनांगौआ फोजोबगासिनो
औ नोंथां दासान्दि बे मिथिंगायारिफोरखौ फोजोबस्रांनायनि जाहोनावनो गोबां बिदुंनि थाखाय थासारिया बांबोगासिनो दं नोंथां
गरमनिफ्राय गरम
औ नोंथां औ नोंथां मि मिथिंगायारि बुङोबा बे जोंनि मेगनजों नुनो मोननाय गासै सोमखोर गोथां गाब जिब जुनार गा गासैखौबो जों मिथिंगाया होननानै मिथिनाय जायो नोंथां
उम उम उम नोंथां। दे होमबाना नोंथां नोंजों रायज्लायनो मोननानै गोजोननाय थाबाय फोरमायनो होनाय।
जागोन नोंथां दे जागोन।